हेलौ।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा दायो ओरैनो दंथ'य ना?
औ नोंथां आङो ओरैनो दङ।
औ नोंथाङा दायो ओरैनो दंथ'योब्ला, आं नोंथांजों एसे फंनैसो खोथा सावरायनानै नोंथांनाव कल ज खालामनाय जाबाय नोंथां।
औ नोंथां मा आयदानि सायाव सावरायनो नोंथां?
औ। बे जोंनि बे सानफ्रोमबोनि जिउनि बागै रायज्लायनोनानै नोंथांाव कल खालामनाय जाबाय। स' नोंथांनि बे जिउनि सानफ्रोमबोनि जिउआवहाय जा मा मा खालामदों एबा मा मा जादों नोंथाङानो एसे फोरमायना होग्रोदों नामा नोंथां।
औ नोंथां जिहेथु आङो सानफ्रोमबोनि जिउआव। गोबां खामानि मावो जिहेथु आङो गिबियावनो आं जागायनो सानदों।
नंगौ औ।
आं आंनि देहाखौ राफोद एबा साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय एबा गोख्रों सेंग्राय थाबाय थानो थाखाय। गोबां देहायारि ब्याम खालामो। योगा खालामो।
औ।
जेरै जों आं यगानिफ्राय
औ।
आंनि देहाया अरायबो थाजिम मोनो।
नंगौ नंगौ औ।
जिहेथु जोङो गावनि मेलेमाव जानाय जा बेले बेजे साननाय। बैफोरखौबो बै य'गानिफ्रायनो खम खालामनो हायो जिहेथु जों जोंनि मेलेमाव सानफ्रोमबो
औ।
फारसे बेले बेजे साननायफोर फैबाय थायो नङा होनबा?
नंगौ नंगौ नोंथां।
बै बेले बेजे साननायफोरा जोंनि मेलेमखौ माब्लाबा गुदुं खालामो आरो जों इंराजियाव बुङो स्ट्रेस नङा होमबा? जोंनि स्ट्रेस जानायफोरखौ होखारनो थाखाय जोङो बै यगानि माखासे आसनफोरखौ खालामोब्ला जोङो बै स्ट्रेसफोरखौ गोरलैयैनो होखारनो हायो नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां।
जिहेथु जोङो जोंनि मेलेमाव बै बेले बेजे साननाय थायोब्ला। माखासे खामानि मावनायफोराव जोङो उसुखुथु मोननाय बायदि खामानि मावनो गोसो गैयै बादुला बिदि बानाय बैफोर
औ औ।
बैफोर जाथायफोरा जोंनि देहायावहाय सोमजियो जायनि जाउनाव जोङो माखासे खामानिफोरखौ मावनो लायोब्लाबो मावनो हाया फरायनो जयोब्लाबो गोसो ज'आ
नंगौ नंगौ।
बेनिखायनो बैफोर जा स्किल एबा बैफोर ब्यामफोरखौ जोङो खालामनांगौ होननानै आं सानो आरो आंबो। खालामबाय थायो जिहेथु। बेले बेजे साननायफोरखौ होखारनो जेब्ला खालामो खालामनायनि उनाव जोबोद।
औ
सान्ति मोनो आरोना
नोंगौ नोंगौ औ।
फ्रेस मोनो मेलेमखौहाय मानो होनोबा आरो गोदान खामानि मावनो। खाबु जाहाथे एसे।
औ औ
थिग बिदिनो नोंथाङा गावनि देहाखौ राफोद लाखिनो थाखाय नोंथाङा मा मा खालामो?
आं बेफोरबायदि यग्गा खालामनाय जाया नोंथां। स' य्गानि अनगायै आङो जेरैहाय जा बुंनो थाङोब्ला जोङो बयबो हौवासाफ्रा खालामो जेरै। बुटडाउन खालामनानै लोगो नोंथां ओ जेखौहाय जा बुटडाउन। सानसेआवहाय जा नैजिबार बे बेजों लोगोसे आं जेरैहाय जा बुंनो थाङोब्ला। जे हायजा। कन्टेमपरारि डान्स होननानै बुङोना जायखौहाय जाय जों योगा बायदिनो जायो सेम सेम लोगो से स' बै। परारि डान्सनि जाखिनि इयगा सिस्टेम मोनसे मोननै जाखिनि हायो बैफोरखौ आङो। खालामबाय थायो एबा नाजाबायबो थायो। कन्टेमपरारि दडान्सनियाथ' जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला यग्गाजोंनो एसे। सोमोन्दो थालायनाय बायदि जायो। ओ आं बैखौ खालामो आरो बेजों लोगोसेनो ओ फुङाव सिखारनानै जेब्लाखिनि। लांदां फोथार थायोना आं बैयावहाय जों खारो। जायखौहाय जा गावनि देहाखौहाय जा। गिलिर थानायखौ फुङाव मोननो आङो। एसे राद खालामना लायो ओ जोंनि बे फुंनिफ्राय सिखारनाय मोनाजासिमहालागै आंनि देहाया जा जेबो लोरबां जानो हाथों। एबा जायाथों होनानै। आङो माने फुङावनो सिखारनानै बेफोरबायदि खारनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा गावनि देहाखौ साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय। नोंथाङा मा मा राहा लायो बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ औ अ बेफोरबायदि देहा साखोन सिखोन खालामनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा। देहाखौ साखोन सिखोन खालामनाया बे जोंनि बयनिबो सुबुंनिनो बिबार होनांगौ। ओ मानो होननानै बुङोब्ला जों गावनि देहाखौ साखोन सिखोनै लाखियाब्ला ओ गुबुन गुबुन बेरामफोरा जोंनियाव साग्लोबनो गोबां गोरलै जानानै फैयो। जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला जोङो। माबा मोनसे खामानि मावनायनि उनावनो।
न'फ्रावहाय जोङो आखाइखौ। मोजाङैनो सामोनजों साखोन सिखोनै सुनांगौ ओ जाहाथे। जाखिनि जोङो। मोसौ दिरुङाव दांनानै मोननाय बेक्टेरियाफ्रा जोंनि जाहाथे जोंनि जाग्रा मुवायावहाय जा। मोनजाफाया आरो लोगोसे। जों बेरामनिफ्राय गोरलैयैनो बारनो हायो। आरो बेजों लोगोसेनो जों जोंनि गावनि थाग्रा जिखिनि खथा बेखौबो जोङो मोजाङै साखोन सिखोन खालामना लानांगौ। औ मानो होननानै बुङोब्ला जेरैहाय जा ओ माब्लाबा समावहाय जा दाउ फोर न'फ्रावहाय जा फैनानै गोबां लेथ्रा खालामो बेजों लोगोसे जोंनि न'-न'खरफ्रावबो थाग्रा जेखि बेमा बेफोरबो गोबां सोंदिंनानै दोनो जायनि थाखाय जा बेमफोर बेंलाफ्राहाय जा जोंनि न'आवहाय जा सिथाबनानै थायो आं बे बेफोर न'फोरावहाय ज सिथाबनानै थायोब्ला जोंनि बे लोमजानाय खर' सानाय एबा उदै सानायफ्रा गोबां जायो मानो होन्नानै बुङोब्ला जों बे फिसा फिसा बेक्टेरियाखौ मेगनजों नुनो थाङा। जायखिजाया जोंनि बे बेमानिफ्राव जे सिथाबनानै थायो स' बेखौ जोङो हां लायो एबा गोरलैयैनो बोबथाना लाबोयो जोंनि एबा जोंनि सिं थ' बैफोरखौ जोङो हां लानायाव मोनोब्ला जोंहा गोरलैयैनो बेराम जायो थ' बै
औ नोंथां जिहेथु नोंथाङा देहाखौ साखोन सि सिखोन लाखिनो थाखाय दुगैयोना दुगैया नोंथां?
औ बेथ' जोंनि सुबुंनिनो नेम खानायसिगोन दुगैनाया।
औ नोंथां जिहेथु दुगैयोब्ला नोंथाङा खोनादोंना नोंथां?
नांगखौ खोनादों नोंथां।
आदसा नोंथाङा जिहेथु दुगैयोब्ला सानथायाव खनबेसे दुगैयो?
औ सानफाब आङो खननै दुगैयो नोंथां। मानो होननानै बुङोब्ला आं फुङावहाय जाय जा खिदु सिखारनानै खारो स' बेयाव खारखांनायनि उनाव जे आं न'आव फैयोब्ला आं खेबसे दुगैयो आरो बेजों लोगोसे आङो मोनाब्लि मोनाब्लि जा खिथु दाबायदि एबा दानि एसे मोनाबिलि समावहाय जा जेरैहाय जि बा रिंगा द' रिंगायाव हयज जा आरो आङो खेबसे खारफिनो आरो बेजों लोगोसे माखासे एक्सारसाइसबो खालामो जेरैहायज कन्टेमपरारिनि बेफोरखौ आङो सोलोंनो नाजायो। स' बेफोरबायदि गोलोमनायजों लोगोसे जोंनि देहाया स्ट्रं जायो नालाय स' आरो बेजों लोगोसे खेब से दुगैयो आरो ना जायहा जोंनि थाजिम जायो दुगैयोब्ला औ।
औ नोंथां जिहेथु साखोन सिखोन थानायजों लोगोसेनो इंराजियाव मोनसे सो सोदोब दङना नोंथां ग्रुमिं होननाय मिथियोना?
औ आं बेखौथ' मिथिथ'आ नोंथां।
औ नोंथां जिहेथु ग्रुमिं होनना बुङोब्ला साखोन सिखोन थानानै जोङो साफा जिथु गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो सा फा गाननानै थानाय बेखौनो ग्रमिं होनना बुङो नोंथां। जिहेथु जोङो माखासे साख्रिनि इन्टारभिउफोर होनो थाङोब्ला जोङो माखासे
औ।
ओ साफा जानानै थांनांगौ नङा होनबा नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां।
जिहेथु बेनि मोनसे जिहेथु जोंहा फरमेल ड्रेस गानलांनांगौ थिग बेखौबो बेबो ग्रुमिंनि लिस्टावनो गोलैयो नोंथां।
औ औ।
जिहेथु जोङो थाव साव फोननानै क्रिम सिम लानानै साफा जानानै मोनसे गावखौनो एसे साफा खालामनानै थानायखौनो ग्रुमिं होन्नाबो मिथियो।
नंगौ नंगौ।
बुजिबायना नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां बुजिबाय।
बि साफा जानानै थानाया जोंनि थाखाय मानो गोनांथि नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ ओ बेफोरबायदि साफा साखोन सिखोन जानानै थांनाया, जोंनि थाखाय जोबोर मोजां मानो होनोब्ला जों माबा मोनसे साख्रिनि इन्टारभिउ हैनो थाङोब्ला जोंखौ। फारसेनिफ्राय नायो जे बेयो माबायदियाव खम जे माबायदि साखोन सिखोन जानानै फैदों। जेरावहाय जा। जोंनि गाननाय दड्रेसनिफ्राय नायनानै। जोंनि सुद गान मारिनाय जेराव जुथा परमेल जुथा गाननाय। बेजों लोगोसे जोंनि महर जाखिनि स्किन बेफोरखौबो नायो माबायदि साखोन सिखोन थायो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि मालाबा समाव जाे जोंनि आखाइफ्राहाय जा थाव फोनाब्ला जेरैबायदि रानस्रावस्राव जायो ना? स' बैफोरबायदि जायोब्लाथाय ओ जोंनि, जोंनाव साखोन सिखोन थायाखै होन्नानै बिसोर मिथियो। आरो लोगोसे जोंनावहाय जा बेरामा सन्देरनो गोरलै जायो। बिनिखायनो साखोन सिखोन जानानै। एबा थावउसाव फोननानै अरायबो थाबाय थानांगौ सुबुङा आरो लोगोसे इन्टारभिउआव हाबैग्राबो। बेखौनो नायो आरो
जिहेथु जों सावरायनायनि गेजेरजों मिथिनो मोनबायदि नङा होमबा जों साखोन सिख सिखोन थानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार जों मानसि हारिनि थाखाय। जोबोद गोनांथार आरो जिहेथु साखोन सिखोन थानाय, थायोब्ला जोङो गावखौनो कनफिदेन्ट मोनो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां।
जिहेथु जोङो माबा मोनसे खामानि मावनो सानोब्ला जोङो खामानिखौ, मावनो थाखाय जोङो गोहो मोनो,
नंगौ नंगौ।
नङा होनबा नोंथां,
औ औ नंगौ नोंथां,
जिहेथु जोंहा समाबो जोबना फैबाय नोंथां।
नंगौ नंगौ ओ नोंथांजो औ औ
माखासे बाथ्रा मिथिनो हाबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो जाखिनि साखोन सिखोन थानायनि बाथ्राफोरा नोंथाङा आं जाखिनि मिथियामोन नोंथाङा। फोरमायना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। आसा खालामदों नोंसाजों बेफोरबायदि मोजां मोजां बाथ्राफोर सावरायनो मोनदों उनाव जाहाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।